हेलौ औ नोंथां खोना हादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ जोबोद मोजां नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
आङो नोंथां दायो ओरैनो दङ नोंथां।
औ जोबोद मोजां। आङो नोंथांनो ओ मोनसे गोनांथार आयदा। खौ सावरायनो। होननानै गोसोखांनानै फन खालामदो नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन दे जोबोद मोजां नोंथाङा जे सम लानानै फन हरदों जे नोंथाङा बुंनायनाय नोंथां।
जोबोद मोजां अब्ला जोङो ओ जोंनि सावरायनो गोनां आं दि नोंथांनो फन खालामदों नङा होमबा। बेनि टपिक खौ आं नोंथांनो खुलिनानै होनोसै नङा होमबा। जाहाथे नोंथाङाबो टपिकखौ मिथियो ओं।
नंगौ नंगौ।
दा जोंनि बर'फोरा दि माखासे एसे आनकमन आनकमन मैगंनि ओ ओंख्रि जायो नङा होमबा गुबुन हारिफोरा जादोंब्लाबो आरो बर'फोरा। एसे आनकमनै जासिनो बारा बयजोंबो मिलायबाङै। दा बेफोर बायदि ओंख्रि जानायाव बर'फ्रा जोबोर आखा फाखा नङा होमबा।
नंगौ नंगौ।
औ दा बेफोर बायदि ओंख्रिफोरा मा मा? नोंथां आरो मा मा मैगंखौ बांसिनै गोथाव संनानै जानो रोंगौ बर'फोरा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
नंगौ नंगौ।
औ। हेल'। खोना हादोंना नोंथाङा आं माने नोंथांनाव जोंनि बर'
आं जागोन जाखिनि एसे निन्थि' नोंथाङा जोबोर मोजां सोंथि सोंदों स' जों बर'फ बेफोरबायदि ओंख्रि खोनादों नोंथां। औ खोनादों।
औ नोंथां दे नोंथाङा बुंबाय थाबानो जाबाय आं खोनागासिनो।
औ।
औ औ
नोंथां स' नोंथाङा मा होनदोंमोन नोंथां औ दांखाफोर ओंख्रि होननानै बुङोब्लानो गोथाव मोनो ओंख्रि जायखौ जों मिथिखायो एबा जाफ्लेबाय थाखायो।
हाय बेथ' जोंनि बर'नि ओंख्रि एबा जोंनि नाग्रा हाय बर' समासिनि मोनसे
ख्रि।
नंगौ थारैनो।
बेजों लोगोसे। जोंनि बर'निनो नागार हायि जायखौ जों माइरं।
नोंगौ।
गुन्दै देनानै जों बानायो। बैफोर ओंख्रिखौ जोंनि बर' हारिनि। एं गा।
औ नोंथां ओ बे अनला ओंख्रिखौ खोनानो मोनदों बर'फोरा। जि आइटेक जि आइटेकआव ओ सोसननानै लानो हाबाय होननानै। खोनादो नंगौना नोंथां बे खोथाया?
ओंख्रि। होना नै जों बुंजायो।
औ।
बिसनो जोङो नारजि। नार जिखौबो
मा एदम।
ओंख्रि हो
नानै
सिंग्रीगला देखापाय नाय बेराबेरि जाय आजां-गाजां।
जायख' जायो जायोब्ला जों। गोथाव मोनो जा-जायखौ जों अमा बेद बांसिनै। जानायखौ नु अमाजों।